हेलौ औ नोंथाङा दा औ नोंथाङा दा फ्रियानो दंना? फ्रियाव दंथ'यो ना?
औ औ दङ।
ओ ओमफ्राय आङो माने नोंथांजों माने दसे सम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै आं माने नोंथांनाव फन हरदोंमोन आरोना नोंथां नोंथाङा फ्रि दंबा नोंथाङा आंजों सावरायनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां
ओ होमबा जों माने ग्लबेल वारमिं वार्मिं माखौ होनो माने आरो बिनि अनगायै माने बिदुं दुंनाय बेफोरनि जाहोनखौ जों सावरायलांसै ओ नोंथांनिसिम आं माने गिबियावनो आं फोरमायग्रोनोसै नोंथां
औ औ
ओ गिबियावनो जों ग्लबेल वार्मिं होनोबाथ' जोंनि माने सुबुं माहारिनि जाहोनाव जादों होनना बुंनो हायो जाय आरो सुबुं सुबुं माने सुबुं पपुलेसन माने बारा जाबोनायनि जाहोनाव जादों होनाबो बुंनो हायो आरो गिबियावनो जायनि जाहोनफोरानो औ बिनि जाहोनफोरानो माने जों दा सुबुं माने बांबोनायनि गेजेरजों जोंनो थ' न' बां बिदिनो थाग्रा जायगा नांगौ जायो नालाय बे माने गोबां बिदिनो दंफां दंफां लाइफां बिदिनो गोबां जायगा फोर माने माने लांदां खालामनांगौ जायो आरोना दं बिफांफोर दानफायनानै बेफोरनि जाउनावबो माने दंफां दंफांफोर माने गिबियावनो दंफांफोरासो जोंनो माबा होयो नालाय बारहावा बायदि अक्सिजेन फोर होयो नालाय बेफोरनि गेजेरजों माने ग्लबेल वार्मिं बा दुंथाया बाङो होननानै मिथि थियो आरो जों दंफां बिदिनो दंफां लाइफां दानफायबा बा बिदिनो माने जायगा साफा खालामनाय बिदिनो माने गोबां नुनो मोनो जाय फोरा सरखारारफोराबो बुंनो हायोबा जों सरखारफोरखौबो बुंनांगोन जायो सरखारारफोरा माने बिदिनो लामा गोलाव गोलाव बा गुवार गुवार बानायनायाव गोबां बिदिनो दंफां लाइफांफोर दाननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दारिमिन दारिमिन लुनायफोरा दाथ' न' जौगानाय जुग नालाय गोबां जाइगा जायगाफोराव दारिमिन लुयो बिदिनो गावबागाव मोनसे बिदिनो दा लुनाय गिदिर गिदिर दारिमिन लुनायफोराव माने जायगा बिराद गुवार गुवार नांगौ जायो नालाय बेफोराव माने गोबां जोंनि दंफां लाइफां फरेस्टफोरखौ दानफायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो दंफां गोबां गिदिर गिदिर जायगा बिदिनो अरनबारिफोरखौ माने दानफायनानै बे दारिमिन लुनाय खौ नुनो मोननाय जायो आरो माने दा मोनसे जायगायाव नङा गोबां बिदिनो बिदिनो लाख लाख जायगाफोराव बिदिनो दारिमिन लुयो नालाय नोंथां गोबां दानफायनायखौ जों नुनो मोननाय जाहोनावनो दुं सानाव माने जों थानोनो हायि जाबाय जों माने ओरैनो फांखाफोर न'आव गैयाबाथ' बिदिनो थानो हाया गोदोहाय बुंनो थाङोबा गोदो जोंनि आबौ आबैमोन बायदियाथ' गोदो बिदिनो फां फांखाफोरजों जाहैबाय बेयो माने बिदि गरम जायामोन बै समाव माने बोथोर हिसाबै एसे एनै गरम आथ' जाखायोमोन थेवबो बेबायदि थानो हालायै गरम जायामोन जायनि जाहोना माने दा बुंनांगोन जोंनि पपुलेसन आरो बे माने दंफां दाननायनि जाहोनाव जादों होनना बुंनांगोन आरो बिनि अनगायैबो जोंहा ओरै टाउन सहरफोराव बुंनो थाङोबा गोबां बिदिनो गारि मटर थायो नङा होमबा बिदिनो गारि मटरनि जाहोनफोरावबो जानाय खौ जों नुनो मोननाय जायो आरो टाउन बिदिनो टाउनफोराव माने गोबां सुबुंफोरा थायो नालाय माने बिदिनो मानसिफोर जमा जमै जानाय जाउनाव माने जानायाव माने गेस ओंखारोना सुबुंनि मोदोमनि ओमफ्राय माने गेस स्किननिफ्राय गेसजों खारोना बेफोरनि जाउनावबो माने दुंनायफोरा माने बारा जायो होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरोना। आरो बिनि अनगायै बुङोबा जोंनि पपुलेसनफोरनि जाहोनानो बेफोरनि थाखायनो जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरोना गोबां सुबुंफोरा माने पपुलेसन गोबां जाबाय नालाय गोबां मानसिफोरा माने जायगा नां गौ जायो थांनो थाखाय बेफोरनि जाहोनाव माने दंफां लाइफां बिदि गोबां दानफायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जेराव दानि सुबुंफोरा हाजोफोरावबो थाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों जायफोरा जायगा गैया बिदिनो हादानफोराव हादानफोराव बिदिनो दंफां दानफाय दानफाय थाहैनाय बिदिनो गोबां नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? बेफोरनि जाहोनाव माने जोंनि दा दुंथाय दुंनायफोरा माने गोबां बारा जागासि दि दं आरोना बिनि अनगायैबो बुङोबा जोंहा गारिफोरनि उखुन्दैफोरा नोंथां हेलौ, औ बेफोरनि जाहोनावबो जादों होनना बुंनो हायो आरोना जेराव जों माने गारिफोर गोबां दाथ' माने गारि गोबां नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जों ससे लामा थांनोबो गारिनि बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो बिनि जाउनाव माने गोबां दा माने नांगौबो जानानै फैयो बेनि गेजेराव जों माने गारिफोरखौ एसे माने खम खालामनाया मोजां आरो माने दि इदिनो एसे माने मा होनगोन आं बेखौ माने जोङो ओरैबायदि जों दंफांफोर दानफायबाथाय माने बेफोर खाथि खालामनो थाखाय जों दंफां फांसे दानफायबाथाय दंफां फांनै फांथाम दंफां गायना लायोबा जोंहा मोजां जायो आरो माने जोंहा फांसे दंफां दानफायबा जोंहा ओरै फांनै दंफां रज'बोगोन बेखौ बुंनो हायो आरोना। होमबा दा माने इउनाव माने फिउसारनि थाखाय बा जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय बियो माने मोजां जाहैगोन आरो इयुनाव माने नङाब्ला जिबायदि जायो दाबो माने सुबुंनि माने बांनाया बारा जागासिनो दं पपुलेस ना बिनि जाउनाव माने गोबां बिदिनो दं। बिफां-लाइफां दाननायनि गेजेरजों माने फिउसाराव माने थानो हायि जाहैगोन आरो मानसि सुबुं फोरा मानेे दा गोबां जायगाफोरावनो नुनो मोनदों जानो हागौ नोंथाङाबो माने नै गोबां सुबुंफोरा थैगासिनो दं गरमनि जाहोनाव बि दिनो खायफाया गरमजों प्रेसारफोर जानानै थैयो आरो खायफाया बिदिनो गरमनि जाहोनाव माने जन्दिसफोर जानानै माने सुबुंफोरा माने थैनायखौ नुनो मोनगासिनो दं आरो दा गरम नि जाहोनावनो बेफोरखौ होब थानो थाखाय जों माने गामि बा बिदिनो लांदां जायगाफोर अबेबा नुयोबा जों माने बेफोराव दंफां-लाइफांफोर गायोबा जोंहा मोजां जायो आरो नोंथां। औ नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां एसे नोंनि रोंनायखिनि थां
औहा नंगौ ओ दायो जोङो ग्लबेल वारमिं एबा बिदुं दुंनाय होननानै जों बुङोब्ला दा दसे सिगां बुंलांखाबाय जों बेफोरखौ नुनो मोनोखि ओ जोंनि बुहुमनि जेनेबा ओ लासै लासै जेनेबा गरम जानाय बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो आरो आरो बि फोरो बेफोरो ओ मा खारननि थाखाय जादों होननानै बुङोब्ला नोंथाङा दासो दसे सिगांबो बुंलांखाबाय जेरै ओ ओ कारखाना एबा आ अबेबा जेनेबा गिदिर गिदिर जेनेबा कारखानाफोरनिफ्राय इन्डासट्रिफोरनिफ्राय बेफोरनिफ्राय जों जायो जेरै बेफोरनिफ्राय जेनेबा ओ खयला बा पेट्रल बेफोरबायदि जेनेबा खामनाय आरो ओ कारखानाफोरनि इ ट्रि गिदर गिदिर इन्डासट्रिफोरनि ओ उखुन्दैफोराहाय जेनेबा थांनानैहाय बिदिनो
ओ बिदुं दुंनाय बिदि जाहो जाहैयो आरोखि आरो बियो जोंनाव बिदि गोहोम खोख्लैयो ओ जेनेबा माखासे गोहोम खोख्लैयो कि बांद्राय गरम जानाय एबा एखमबा एखमबा बेफोरनि उ खुन्दैफोरानो जेनेबा थांनानैहाय अखा अखा हायो बिदि जि बुस्थुखौ मोनसे ओ मोनसे अखा दङ एसिद्ररेन होननानै जोंङो बुंनो हायो ओ बे बुस्थु बे अखाया जुदि हायोब्ला औ जोंनि जेनेबा जोंनि मानसिनि जिउ एबा जोंनि जिब जुनारफोरनि जिउ खौ गोबां जेनेबा खहा खालामो आरो बे बेयाव अखाया जेरै जोंनि बिगुरनि बिगुरनि बेराम एबा ओ जेनेबा सिथर सिला आरो मोसौफोरनावबो बिगुरनि बेराम बेफोरबायदि जोंओ गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो आरो नोंथाङा दहाय दसे सिग बुंलांबाय खि बिफां लाइफां दानफायनायाव जाहोन जोङो बिफां लाइफां दानफाय दान ओ दान फायनानै जोङो हाग्रायावहाय जेनेबा न बां लुनानै थाहैयो एबा जोङो माखासे आथिखालाव दानि जुगाव जों बुहुत नुनो मोन नुनो मोन्दों खि बिफां लाइफां दानफायनानै जोङो फालांगिबो खालामनायखौ जोङो नुबोनो मोनदों थ मेन जाहोना बेफोरनि थाखायबो जोङो
ओ बेफोरबायदि जेनेबा जाथायजों सोमजिनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बांसिन जेनेबा गरम आरो गरम गरमावबो जोङो बुहुत गरमजों जेनेबा बा मानसि थैबोनायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो आरो जेनेबा गेसाव गोफोन जानला मोनला दाखोर दालाफोरखौ जानला मोनला गारनाय बेफोर जोंबो जोङो ओ बेफोरबायदि जेंनाखौ जोंङो नु नुबोनो मोनदों आरो ओंखायनो जोङो ओ हागौमानि जेनेबा जोङो बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जोङोओ बिफां लाइफां जेनेबा गाय ओ गाय नांगौ
आरो दाखोर दाखोर जानलाफोरखौ जेनेबा जानला मोनला ओ ओ जानला मोनला गारलाबायायनो नाङा आरो ओ ओरै इथिं दङ जेनेबा ओ जायखौ जेनेबा जोङो बहुद ज बे क आारखौथ जायो होननानै आं नोंथांनो फोरमायलांखाबाय आरो बेफोरनि थाखाय जेनेबा जोङो माखासे बेफोरबायदिबो जों नुनो मोनो आरो लैथोमाफोरनिफ्रायबो जेरै ओ सुनामि एबा लाभा बे बेफोरबायदि जानाय आरो बांद्राय बेफोरनि जाहोनाव जोङो ओ जुदि जेनेबा थाब थाब जेनेबा अखा हाबाय थायोबाबो जोङो हाजो एरियाफ्राव थाब थाब हाया गिसि खानाय एबा बांग्रि मावनाय जों बेफोरबायदि अनेकथा जोङो माने ओ बेफोरनि थाखायनो जेनेबा बिफां लाइफां दानफायनाय एबा गारि मथर बांद्राय खारनाय उखुन्दै गिदिर गिदिर ओ कारखानाफोरनि इण्डास स्त्रिफोरनि उखुन्दै आरो जानला मोनला दाखोर दाला गारनाय गेसाव गोफोन जानला मोनला दाखोर दाला ओ गारलाबायनाय सेवलाबायायनाय सावलाबायनाय जों बेफोरनिफ्रायहाय अनेक जोङो बेफोरनिफ्राय जेनेबा बेफोरबायदि जेनेबा जोंबो फोदाव गोग्लैयो बेफोरबायदि बेमार आजारबो जों बिदि जाबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो थ' जोङो बेफोरनिफ्राय एसे बारग'नो थाखायहाय जोङो हागौ मानि जेनेबा बिफां लाइफां गायनांगौ आरो जोङो जेरै मोब्लिब मोब्लिब होनो खारेन्ट जोङो बेफोरखौबो बांद्राय ओ जेनेबा ओ सुगारला बायनो नाङा दा बेफोरबायदि आरो आरो जोङो।
बांद्राय जेनेबा ओ-गारि मथर जेनेबा बाहायनो नाङा जा हागौ जेनेबा ओ साइकेलफोरबा थाबायनांगौ आरो ओरैनो। बाराद्राय बेफोरबायदि जेनेबा बाहायनो नाङा आरोखि दा। जों हागौ मानि बिफां लाइफां गाय आरो जेनेबा कारेन्टफोरखौबो जोङो नां- सिबांल बाहायो मोब्लिबफोरखौहाय बांद्राय नां - नांङि- नांङि थाइमाव ओरैनो जाहा थाहा जेनेबा सुगारला बायनो नाला दा जों बेफोरनिफ्राय एसेबां जेनेबा ओ रैखाथि। मोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दाथ‌ जेनेबा आं एसे जा एसेबांथ जाहोनखौ एसेबाबो आं बुंलांबाय ओ-जेनबा होबथानो मा मा ओ-होबथानायनि जाहोनखौबो थ आरो मबेल वार जेनेबा बिदुं दुंनाया मा बेखौबो आं नोंथांनिफ्राय एसेबाबो जेनेबा मिथिनो मोनबाय। थ गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय एसेयानो सै।
औ औ दे जागोन दे नोंथाङा एखेयानोसै नोंथांनिफ्रायबो आं गोबांखिनिखौ मिथिना मोन
औ औ औ औ
दे नोंथां